नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा फ्रि दङो
औ दं नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आयदायानो जादों जौ।
औ
दा आयदाखौ लानानै सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां?
जौ होनबाथ' जों बयबो मोनथिखागौ जौआ जौआ बो गुबुनफोरबायदिनो बर'नि दोरोङारि लोंग्रा
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो बर'फोरनाव सोलिबोगासिनो दं।
औ
जौ होनोब्ला जों गिबियावनो जौखौ संग्रोनानै लाग्रोनांगोन आरो। आरो जोंनो। जौ संनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो।
औ
माइरंखौ जों जायखिजायाखौ लाबानो जायो। गोदोथ' एंखुरजों संनाय जायोमोन। नाथाय आ आथिखालाव एंखुरखौ बांद्राय बाहाय बाहायनाय नुनो मोनला।
औ नंगौ नों
आरो खायसेयाथ' आथिखालाव कुन्टेलनि मोननाय माइरं आरो बायनाय माइरं आरो न'निखौबो संनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जों बेबायदिनो जायखिजाया माइरंखौ लाग्रोनांगोन सिगाङावनो। नांगौसेबां जखानि माइरं लाखांनायनि उनावसो जोङो संनो हायो आरो। जेब्ला संखांगोन जों बेनि उनाव जोङो जेब्ला गुसु जागोन ना संखांनायनि उनाव अब्ला जोङो बाजारनि मोननाय प्लास्टिक नङाबा थालिर बिलाइ लानांगोन। बे मोननैयाव बे मोननैनि जायखिजाया मोनसे लानानैसो जोङो बे सखां संखांनाय सिगांनि माइरं बेखौ एरननानै दोननांगोन आरो।
औ नोंथां
बेबायदि एरननानै दोनखांनायनि उनाव जों जेब्ला गुसु जायोना बे एरननायाबो अब्ला जोंनो एमावनि गोनांथि जायो।
औ
बेनि उनाव जों एमावखौ होनांगोन फेनला फेनला
औ
बेबायदिनो एमावबो होखांनायनि उनाव जोङो प्लास्टिक नङाब्ला बे थालिर बिलाइजोंनो खोबना दोननांगोन।
औ नंगौ नोंथां
साननै सानथामसो खोबखांनायनि उनावसो जोंना जौनि महर लायो। दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै जौ संनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिनो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बिदिनो जोंनिसांबो जौखौ बिदिनो सङो आरोना नोंथां। नाथाय आं आं बुंनो नागिरनायादि एमावखौ बोरै खालामो आं बेखौ बुंनो नागिरदों आरोना नोंथां आंनि रोंगौथिखौ। बिदिनो जोङो एमाव बानाय
नानै दोननो हायो आरोना नोंथां।
औ
बिदिनो मोखोना बिलाइजों जोङो जाखिनि माइरं नांगौ बेखिनिखौ जोङो दिंखियाव ओ दिंखियाव देयो आरोना नोंथां बे मोखोना मोखोना बिलाइजों आरो माइरंजों लोगोसे बेयाव गोबां जारि बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदिनो गोबां सेमा बिलाइ बिदिनो आनारसनि बिलाइ बिदिनो गोबां जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ होनानै देयो आरो। नाथाय गोदोनि गोदोनि गोदोनि जुगाव जोङो दिं खियाव देयोमोन नाथाय दानि जुगाव मेसिं ओं खारदों आरोना नोंथां माइरं गुनदै देनो। नाथाय बेयावबो गोबां मानसियानो मेसिङाव देयो बेखौ नुनो मोनदों आङो।
औ
बिदिनो बेखौ देनानै लाबोनायनि उनाव बिदिनो बेखौ दालायाव दै होनानै बिदिनो गालायनाय जायो आरोना एसे गोरानै गालायनायनि उनाव बेखौ उ बेखौ लारु लारु खालामनानै गुबुन मोनसे थांनायनि उनाव बेयाव जा खिनि आगोल ओ एमाव थायो एमावखौ माने बि गोरान एमावखौे बि गिसि एमावनि सायाव माने इदिनो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बे खौ उम जि खोबनानै दोननाय जायो आरो बेयाव फालौ थाइसे आरो हासिब खाथि बिदि दोननाय जायो। नाथाय बिदिनो फोथायनाय दोङो आरो हासिब खाथि आरो फालौ थाइसे होयोबालायनो जुमाया जेनेबा बे एमावा गोथाव जायो आरो बेखौ फोथायनाय दं आरोना नोंथां। औ बिदिनो होनानै बेखौ गोबां मैखुन बारजासे दोननो गोनां जायो आरोना नोंथां गोबाव सम दोननांगौ जायो औ। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जौ गिसिखौ बोरै खालामो
औ हागोन
औ औ नोंथाङा फोरमायलाय
जों सिगाङावनो संनानै दोनखांनाय जौआ जेब्ला एमाव फोननानै दोनोना
औ
बेनिफ्रायनो जोङो बे बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मोनसे आइजें लानांगोन थौ नङाब्ला बालथिं नङाब्ला जायखिजाया आइजें आरो सोनानै दोनजानाय बेबायदि सोना नै दोनखांनायनि उननिफ्रायनो जोंना जौ गिसिनि महरा महर मोनो बेबायदि सोखांनायनि उनाव जोङो आरो दै होनानै दोननांगौ दै होखांनायनि उननिफ्राय जोङो जौ गिसिनि महरखौ होनानै लोंनो हायो आरो आरो जौखौ जोङो बेनि अनगायैबो मोनसे मोननो हाबावो नोंथां जौगोरान
औ
जौ गोरानखौ मोननो थाखायथ' जोङो बे सिगाङावनो सोनानै दोननाय बाल्थिं नङाबा थौआव बेनिफ्रायनो जों दिहुनना लाबावनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जौ गोरान होनोब्ला बे सोमना दोननायनिफ्रायनो जोङो मावनांगोन जौ गोरानखौ मोननो थाखाय जौ गोरान दिहुनो थाखाय मावनायाबो जोंना मोननै रोखोम थायो खायस खायसेया सिङावनो मावनानै दिहुनाय आरो खायसेया बाहेराजों बथलजों दिहुनाय आरो नों थां
औ नंगौ नोंथां
सिङावनो जोङो जौ गोरानखौ दिहुनन्नाय होनोब्ला जोंनो सिङाव दिहुनो थाखाय हानिदो फायला आरो साथाराव दै दोननो थाखाय बेयावबो फायलानिनो गोनांथि जायो आरो नोंथां जोंनिखै
औ नंगौ नोंथां
आरो बाहेरजों दिहुनो होनोब्ला जोंनो जौ गोरानखौ पाइप नांगोन पाइपआ नांगोन आरो बथल बथलनि गोनांथि जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दिहुनोबाथ' जों बायेरावनो दिहुनो नालाय ओंखायनो फाइपआबो गोनांथि जाखायो आरो नोंथां आरो जोङो जौखौ बेबायदि मावखांनायनि उनाव लोंनो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै फोरमायनो हागोन नामा जौगोरानि बागै
औ औ नों बिथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जोंनिजाबो बिदिनो बानायो जेरै फार्स्टआवनो संग्रोयो संग्रो खांनायनि उनाव बेखौ स बिदिबो खालामनो हायो गि खालामनायनि उनाव बेहाय दै होना दोननाय जायो आरो नोंथां दै होना दोननायनि उनाव साननैनि उनाव बेखौ माने सावनाय जायो। बिदिनो जा बुंदों नोंथाङा बिदिनो फैला आरो जायो बिदिनो से होनबावो बिदियनो पाइप उनु पाइप होनानै बथल एबा गेेलान होनानै बेखौ हाजावनाय जायो आरो ना नोंथां औ। बिदिनो बानायनानै बे खौ माने सावनाय जायो। बिदिनो जोङो जौ गिसि जौ गिसिखौ जों गोबां गोबां बाहागोदो खालामनो हायो। जेरै माइब्रानि माथानि बिदि खालामनो हायो। हायो आरो ना नोंथां। जोंनि बर'फोरा बिदिनो जौ नङाबाथ जेबो खामानियावनो जाया। जेरै हाबायावनो जा मोनसे मोनसेबा नखराव जाखि जा कर्म दं। बेयावनो माने जोंनो जौनि गोनांथिथार आरोना नोंथां।
औ
औ बिदिनो जौखौ जोङो जेरावबो बाहायनो हायो आरोना।
औ नंगौ
औ
जोंनि ओनसोलखैबो नोंथांमोनखैजानि बायदिनो हाबानि समाव एबा सारादुनि समाव जेब्ला बन सिनो आरो रायजोनि मानसिफोरनो जाहोयो लोंहोयो बेफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बैसागु मागोआ ओ मोनसे रंजाथाइ फोरबो नालाय बेफोरावबो जोंनिखै न न सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै गोबां लोंनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
गायनाय आरिनाय सावरि बादालि खामानि मावनाय समावबो खामानि मावनाया मेंगायो। होननानै जोंनिखै लोंनाय नुनो मोनो आरो। आरो खायसे खायसेया नखरनि जेंना जेंसि रांखावरिनि आंखालावबो मावनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो नों थां
औ नंगौ नोंथां
नखर बेंनायनि थाखाय बांसिन आइजोफोरानो फानो।
औ
आरो खायसेया नयावनो खामानि मावबा मेंगायो होननानै एफा एनै लोंबाय थानो होननानै संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो
औ नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोन्थों।